हेल खोनादों
ओं खोनादों
मा खालामदों?
नै दं ओरैनो जिरायना नोंलाय मा खालामदो?
आ आंबो ओरैनो दं।
औ
ओंखाम जाबायमोन?
जाबाय जानायालाय नोंलाय?
ओ ओ औ आंबो दास जादों।
मा ओंख्रि जाखोमोन?
माबासो बयलार आलु ओमफाय दालि ओंख्रिमोन।
ए ए मा खामदों दालाय?
दायो ओरैनो जिरायनानै दङ। औ खानादों।
औ खोनादों बुंलाय। खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों नोंसोर नालाय मा ओंख्रि? हेल' हेल'
हेल'
ओ थावार बारा मोनाखैदांलै